हेल' औ नोंथां।
खोनादोंना औ खोनादों नोंथां। बिथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे टपिकनि सायाव जेरै बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय गोदो माबायदि जायोमोन आरो दायो माबोरै जायो। नैबेफोरनि सोमोन्दै सावरायजागोनना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
बिनि सायाव नोंथाङा ओ दोरोङारि जानाय लोंनायफोरनि सायाव एसे गुवारै बिजिरनानै होनो हाग्रोगोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोङो गिबियावनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानाय लोंनाय बुङोब्ला गोबां दङ जोंहा जेरैहाय अनला दाउ जोङो अनला बुङोब्ला अनलाखौ गुबुन गुबुन रोखोमनिबो जानो हायो। जेरैहाय टाइगिरजों जानो हायो। दाउजों जानो हायो बिदिनो मैथ्रु बिबार आरो बासिगि बिबार बिदिनो गोबां रोखोमै जानो हायो जोङो। बेनि उनावहाय जोङो सबाय साम' ओमफ्राय नारजि अमा बिदिनो जोंहा लाइ लाफा खारै खांनाय नो जायोदि लाइ लाफा खारै बेबो बेनिफ्राय आरो मैथा ना बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ' जेरैहाय औवा मेवाइ थालिर फस्ला बेफोरखौ जों जानाय जायो आरो जेरैहाय जोङो बैसागो बोथोरावहाय गोखा गोखै जानाय बुङोना बेबो जोंनि बर न'नि दोरोङारि ओंख्रियानो जायो
ओ ओ
गोबां रोखोमनि दङ' जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया जुदि आङो बेसोर बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ बेखेवनो थाङोब्ला सबाय साम'खौबो बेखेवनो हा हागोन आरो अनला दावखौबो बेखेवनो हागोन नोंथां । बेनिफ्राय जोङो जोंनि बांसिनानो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ माजों सङो बुङोब्ला बांसिनानो जोङो खारैजों संनायखौ नुनो मोन्दों ।
औ औ ।
औ । बिदिनो आङो जुदि आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ बेखेवनोब्लाथाय आङो अनलाखौनो बेखेवनोसै नोंथांनि सिगाङावहाय अनलाखौ जोङो बोरैहाय सङो बुङोब्ला जोङो गिबियावनो अनला संनो थाखाय जोंनो माइरं नांग्रोगोन
औ औ माइरंखौहाय जोङो दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनगोन दैयाव जाहाथे बे माइरङा मोजाङै गुरै रुयो
बिनि थाखाय । आरो जोङो अनलाजोंहाय जा मुवा बाहायगोन बा दाउ बाहायगोनब्ला जोङो दाउखौ मोजाङै गोदानानै सुनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो दाव अनला संनो दाउ सुदों बेखौहाय जोङो मोनसे सारायावहाय जोंनि थाव गुबैखौ मोजाङै फुदुंनानै गुदुं खालामनानैहाय बेयाव जोङो सामब्राम गोजा होनानै जोंनि दाउखौहाय मोजाङै एवफ्रामनानै लागोन दाउखौ मानो एवफ्राम बुङोब्ला जोङो जा दाउनि गोथां खारनाया खारनानै दाउनि मोजां मोदोमनाया फैयो बि -नि थाखाय ज संख्रै, बानलु माखासे मानि आरो हालदि बेखौ होनानै मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोगोन बेनिफ्राय जोङो बेखौ जा एवफ्रामनानै लादों बेयावहाय जोङो दैखौहाय होनानैहाय मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौ होग्रोनानै लागोन । जोङो दाउखौहाय डाइरेक्ट जोङो दैखौ लखबनानै होआबालानो दावखौ दसे समनि थाखाय खांनाबो दोनथ'जागोन नङाब्ला जोङो दैखौहाय होखा जागोन आरो बेनि उनावहाय जों जा माबा माइरं माइरंखौहाय जोङो जा सोमनानै दोनदों बेखौ दसे समनि थाखाय दै गसरनो थाखाय साफा सुनानै हाय जायखि जाया गरं गोनां आइजेंआवहाय सुखांनानै लाग्रोगोन जाहाथे बेनि दैया मोजाङै गसरलाङो बेयो दैया मोजाङै गसरखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ देनानै लागोन मायाव देनो बुङोब्ला जों दानि गोदान मुगाजों गोरोबनानैहाय
सोलिबोगासिनो दङ' नालाय
जोङो गोदान मुगायावहाय ग्राइडार मेसिनफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो । जों बेयावबो देनानै लानो हायो नङाब्लाबो जोंहा जोंनि जेरैहाय दिंखि उवाल बे फोरावबो देनानै लानो हायो आरो बिसोर मोनथाम मुवाया जुदि गैयाब्ला जोङो जोंनि थफसि बेयावबो देनानै लानो हायो
औ औ बेखौ देखांनानैहाय जोङो बे अनला देनायाव जोङो सामब्राम गुफुर बा हाइजें बिसोर मोननै मुवाखौ होनानै देफाजाग्रोयो ।
देफा जागोन आरो
औ नंगौ नंगौ। देखांनायनि उनावहाय जोङो जा जोंनि अनलानि दै दौनो होदोंमोन बेयावहाय जोङो खारै होनानै होगोन खारै होनायनि उनावहाय जोङो जा अनला अन देनानै लादों अन गुन्दै हाय होनानै लागोन जोङो एसे एसे आरो आगै फारसेयाव जोङो मागं नङाब्ला जोंनि गामा बेजोंहाय एग्रुंनानै लागोन जाहाथे बे अनलाया गथा जाया आरो गथा जानानैहाय थालिरयाव खामा बेनि थाखाय एरनानै लागोन अनला सङोब्लाथाय खारैया जोंनिया गोनांथार आरो संखै अनलाजों अनला संनायावहाय जोंहा खारै आरो संख्रै बेसोर मोनै
मुवाखौ मोजाङैहाय नांजासिम बा
जिमबा बांद्राय नांनाय बिदि होबाबो गोथाव जानाय नङा बेखौ जखानिबा मोजां नंगौ नंगौ औ
नि उनावहाय जोङो एसे गथा जायोब्लाथाय जोंहा बोथोर हिसाबैहाय जोङो दुदियाफोर मोननाय जायो नोंथां बेखौहाय जोङो मेसें बोथोराव जा फोनानै मोन हाथुन दुनदिदिया बा गंगारुदिया होननानै बुङो बेखौ मोनो बेखौहाय जोङो होनानै लाायो। बोथोराव जि बोथोराव जों जि खौ मोनो बिखौनो होनानै लाजायो। मोजाङैहाय मोदोमफ्रु जानायाव गोथाव जानायनि थाखाय जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ आङो बर'खौ जोङो अनलाखौ बिदियैनो संनाय जायो आरो नोंथाङाबो जोंनि बर'नि दोरोङारि माखासे मानि ओंख्रिफोरनि सायाव जुदि गोथौयै बा गुवारै बेखेवनो सानदोंब्ला
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजाङै बेखेवलांबाय माने नोंथांनि बेफोर बेबायदि खोन्थानायखौ नुनानै माने मोनजाब्ला हामगौ नोंलायलायबाय आरोना नोंथां थिग बेबायदि बिदिनो आंबो ओ साम' साम' ओंख्रि साम'जों सबायजोंखौह आं एसे फोरमायनो सानदों। जों एसे ओ जों एसेब्लाबो हौवा मानसि आरो हिनजाव मानसि संनायजों एसेब्लाबो फाराग जायो नालाय।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जेरै जों साम'खौ गिबियावनो ओ नोजोर बोग्रोनांगोन बबे बिलोयाव मोनगोन। बबे दैसायाव मोनगोन नैबेखौहाय माने ओ गामिनि बुरै बुरैसाफोरा एबा सिख्लासाफोरा लोगो नांनानै माने खाथिनि बिलोफोराव दैसाफोराव बेखौ नागिरनानै लायो। आरो नागिरनानै लायनानैहाय न'आवहाय लाबोनानै दोनफैनानै बेखौहाय हरसे नङाब्ला हरनै बेखौहाय दैयाव सोमनानै दोनो आरो सोम सोमनानै दोननानै ओ बोखांनानै बिनि मोखां दाखोन खोनखौहाय ओ सिफटि फेन नङाबा ओइ बिजिफोरजोंहाय माने बिनि मोखांखौ बोखानानै गारो आरो ओमफाय गारखांनाय जों लोगोसे बिनि ओ खिबुखौ दानस'यो आरोना ।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ ससे दानस'नानै गारो आरो माने ओ जेब्ला जानाय समाव मोजां जानाय बायदि जेन' खिखौ जेन' मोनजाफाया ओमफाय बेखौहाय दानखांनानैहाय मोजां ओ जेरै लेबुफोर होनानै नोंङाब्ला संख्रैफोर होनानै ओ बे साम'खौ मोजां सुनानै लाग्रोनाय जायो आरो। बाय सुनानै लाखांनायनि उनाव बे साम'खौ एक्स्रायै ओ आराम ओ बानलु संख्रै थाव आराम होनानै बे साम'खौहाय ओ एवग्रोना एवग्रोनानै लानाय जायो आरो बिनि आरो बेखौ एवग्रोनानैहाय दाबसे जायगायाव बोखांनानै दोनो ओमफ्राय बिनि उनाव ओ सबायखौ जेरै हानि सबायाइखोन होननोसै आंङो हानि सबायखौ आराम ओ कुकाराव नोंङाब्ला गोदोनि समावथ' कुकार गैयामोन ओमफाय आथिखाल कुकारफोरखौ ओ नुनो थांसै ओमफाय ओ हानि सबायफोरखौ रुग्रोनानै लायो। आराम ओ खारै एसे होनानै ओ माबाखौ सबायखौ रुग्रोनानै लानानै जेब्ला माबाया सबाया रुयो अब्ला रुयनानै ओ बेखौबो बोखांनानै साम'जों ओमफाय सबायजों जमा खालामनानै जोंना बेखौहाय माने बागार होनाय बुंङो आरो नोंथां जोंनिथिंहाय
औ औ
सबायाइजों साम'जों जमा खालामनायखौ बागार होनाय होननानै बुंङो ओमफ्राय बेखौहाय दसे गो बाव अरावहाय गोदौहोनानैहाय गोदौनाय समाव हाय ओ गोदोनि समावथ' माबा गैयामोन ना ओ जेरै मस्ला मस्लि बारा जानायखौ नुनो थांङामोन, नाथाय आथिखालावसो ओ बे मस्ला मस्लि बुस्थुखौहाय बाहायनाय जासै ना नाथाय बै समावहाय जेरै दुन्दियानो गंगार दुनिया नैबेफोरजो बेफोरखौ होनानैनो जोबोद गोथाव जायोमोन आरो नोंथां बिदिनो ओ जोंनि दोरोंङारि ओ साम' सबायखौ बेबायदि संनानै जानाय जादों आरो नोंथां। जोंनिथिंबो
नोंथां।
आरो नोंथांङा मानिबा सायाव बेखेवबावनो हागोन नामा जेरै ओ मेवा औवा मेवाइजों दावजों माबायदि संङो माने नोंथांङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां। जोंङो औवा मेवाय दाव खौहाय बोरैहाय संनो बुंङोब्ला जोंङो गिबियावनो औवा मेवाइ औवा मेवाइखौ जों बुथ थुमनानै लाग्रोनांगोन जोंनि बारियाव जुदि औवा दंङोब्ला औवा मेवाइखौ जोंङो बारिनिफ्राय दाननानै लाग्रोनांगोन। दाननायनि उनावहाय जोङो बेनि जा बाख्ला बेनि सा बाहागो बेखौहाय जोङो मोजाङै जिर नानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनथ'गोन जो बेनिफ्राय जों जा दाउ बेखौहाय जोङो बुथुमनानै लाग्रोगोन बा बुथारनानै लाग्रोनानै गोदाग्रोनानै लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै साफा सु सुखांनानैहाय जोङो मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोगोन जोङो दाउ आरो औवा मेवाइ बेखौ जों खारैजों संनो ना थावजों संनो बेखौ मिथिनानै लाग्रोनाया मोजां जागोन । जुदि जोंङो बेखौ खारैजों सङोब्ला बेबो एखे रोखोमानो जागोन जेरैहाय अनलाखौ सङो बेबो एसे एखे रोखोमैनो जागोन । जोङो गिबियावनो औवा मेवायखौ फिसा फिसा हानानै लाग्रोनांगोन गोबा गोबायै बियो जोङो जोंनिया बेयो मोजाङै मोनो औवा मेवाया औवा मेवाया मोननो थाखाय एसे गोबाव सम लायो बेनिखायनो जोङो फिसा फिसायै हाना लाग्रोनांगोन एसे गोबा गोबायै । बिनि उनावहाय जोंनि जा दाउ दङ बेखौहाय जोङो मोजाङै माखासे मानि मस्ला आलौ संख्रि, बानलु, रं बेफोरखौ होनानै थाव होनानै मोजां मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोगोन जाहाथे बिनि गोथां खारनाया खारो आरो मोजां मोदोमनाया फैयो बिनि थाखाय । बेनि उनावहाय जोङो जोंनि जा औवा मेवाइ बेखौहाय जोङो फारसेथिं मोजाङै एवफ्रामनानै लानानै बेहाय जोङो खारै होनानै दसे समनि थाखाय दैयावहाय गोदौ होगोन उम मोजां नै जोङो बेखौ दैयावहाय गोदौनायनि उनावहाय जोङो बेयावहाय जोङो जोंनि जा दाउ एवफ्रामनानै लादों बेखौ होनानै लागोन बे दाउखौ मोजाङै होनानै लानायनि उ नावहाय जोङो जोंनि खारैखौहाय खारै संख्रै बेखौ मोजाङै साखि नानै लाग्रोगोन जाहाथे बेयो संख्रि आरो खारै बेसो नांनाया मोजां जायो । जोङो खारै ओंख्रि संनायावहाय संख्रि आरो खारै बे मोननैनि गोरोबनाया जोबोर गोनांथार जुदि मोननैनिबो बबेबा मोनसेया खम बा बारा जायो ब्ला जोंनि